हेल'
हेलौ औ औ औ खोनादों नना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथांङा फ्रि दंमोन नामा ओरैनो
औ फ्रि दङ नोंथां औ
अ मोनानि जानायखौबो जाबायमोन नामा नोंथाङा
औ औ जाबाय नोंथां जाबाय नोंथाङालाय जाबायना जाखो ओरैनो
अ जानाया जाबायमोन नोंथां ओमफ्राय नोंथांजों आं ओरैनो फंनैसो खोथा सावरायनोसो ओरैनो फन हरदोंमोन आरोना कल
औ नंगौ नोंथां बुंजागोन दा आं फ्रियैनो दंङ' उनाव सावरायजागोन नोंथां आं दा फ्रियैनो दंङ।
औ औ दे होनबा अब्ला आं बुंग्रोसो नामा नोंथां
औ बुंगोन तपिकखो मा मा आयदानिसायाव जों रायलाय ओरैनो
अ नोंथां ओ टपिकआथ' जे ओ औवानिफ्राय जों जेराव गोदोनिफ्रायनो मा मा आइजें दिरुनबोगासिनो बा दानि समावबो मा मा आइजें बा मा मा दिरुननो हायो जों बेनि सायाव सावरायगौमोन आरो नोंथां औवानि सायाव
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
अ सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावराय जागोन सावराय जागोन औ
औ औ दे होमब्ला आं बुंग्रोस नोंथां होमब्ला
औ
औ औ दाथ' औवानि सायाव जों बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां गोदोनिफ्रायनो जों नुबोनाय जेराव आबै आबौमोननि सम-' समावनो जेराव गोदोनिफ्राय ओ औवानिफ्रायनो गोबां आइजें आयला बा न' बां लुनाय ओ बेफोराव बेरा दुमनाय ओ जेराव जेखाइ- खबाइ ओ बायदिसिना संग्राय बेफोरखौ बानायबोनाय बा आइजें औवानिफ्राय बानायबोनाय जों नुबोगासिनो दङ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओं।
औ औ औ जेराव ओ औवाफोरनिफ्रायनो गोबां जों दासिम सिमहालागै सोलोंनो मोननाय जेराव जा बेफोरखौ बानायनाय जायो होननाय जों खोनायो आरो औवानिफ्राय।
औ नंगौ।
औ औ जेराव नोंथाङा मा बुंनो सानो जेराव औवानिफ्राय जों जेनेबा दानि समावहालागै ओ मा मा बानायबोनाय नुखो जेराव मा मा ओंखारो जेनेबा औवानि सायाव फंनैसो बुंनांगोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जा आगोलाव दानि बावैसो बुङाखै होनबा नोंथां। ओ आब जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आबै आबौमोना जेरैहाय जों औवानिफ्राय जों गोबां रोखोमनि मुवा जोङो ओ बानायनो हायो आरो। आरो औवाया जोंनो गोबां हेफाजाब होयो नङा होमा नोंथां जेरैहाय बुंनो थाङोबा जों जेरै औवानिफ्राय बानायनाय जों नुबोदों जेखाइ, खबाय नङा मोनोंथां औ। जोङो आरो औवानिफ्रायबो जोङो जोङो न' लुनानै थानो हायो। जेरै खुन्था नङा मोनथाम आरो आरो बिदिनो बेरा दुमनो हायो जोङो जेरै आबाद थुलियाव जों जुदि औवानिफ्राय जों जुदि बेरा दुङोबा बे आबादखौ जोङो मोसौ, बोरमा बोरमा बे-बे- बेफोरनिफ्राय जों रैखाथि खालामनो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जेरैहाय जोङो आरो औवाखौ जोङो जेनेबा मोसौ गुलि एबा बोरमा फाराम अमा फार्म जुदि बानायनोबा जों बेयावबो न' मोनसे लुनानै जों बेयावबो खुन्थान नांगौ जायो जोंनो बे औवानिफ्रायनो जोङो बे खुन्थाखौ माने मोननाय जायो आरो। आरो औवानिफ्रायनो जोङो गोबां ओ फिसा फेनला बुस्थु माने जेरै जेख -खबाइ आं दानि आगोलावसो बुंलांनाय बायदि बिदि गोबां रोखनिु बुस्थु जोङो दिहुननो हायो आरो मोनो आरो जोङो।
औ औ नंगौ नोंथां दा नोंथां होननाय बाथ्रायाबो सैथो। जेराव जों आथिखालाव ओ नुबोनाय बायदियाव जों जेराव औवानिफ्रायथ' आथिखालनि बिगियानारि मुगायाव गोबां बेसादानो दिरुनसै जेराव जों मिथिजोबानो दासिमहालागै जे औबानिफ्राय मा मा दासिमहालागै गोदान आगजु बा गोदान बेसाद बानायो बेफोरखौ नुआनो बा खोनायानोसै जों औ। ओ नाथाय जों बा जोंनि जायगानिफ्राय बा गुबुन दाबसे जायगा बा हाजो एरियायाव जेराव जों थाङोब्ला बेफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसादफोर बानायनाय नुयो नोंथा।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ जेराव बिसोरनियाव जों जेनेबा ओ जोंनियावथ' दा ओरैनो साथा बायदिसिना बा अखा हानायाव हमोना जों
ओ
बिफोरखौ जों ओरैनो जेराव लहानि बानायनाय बा स्टिलनि बानायनाय बेफोरखौसो नुयो जेराव जों हाजो एरिया बा गोजौ ओनसोलाव थाङोब्ला जों आथिखालाव औवानि बानायनाय खफ्रि होनो ना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ खख्रि
फोरखौसो नुनो मोनो नोंथां नाथाय जोंनियाव इसिबां बेफोरखौ नुनोनो मोनलिया। थिखालाव नाथायबा गोदोनि दिनाव ओ आबै आबौमोननि जेराव जे जेब्ला दैज्लां बोथोर सोब फैयो अब्ला हाल एवो अब्ला बै खफ्रि होननाय बा जेराव अखा हानायाव हमो ना नोंथां? औवानि बानायनाय औ औ औ बिखौ बिफोर औ औ बेफोरखौसो हमनाय नुयोमोन नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां औ।
थिखालावथ' बेफोर आखायारि बानायनाय फोरानो गोमालांनो हमबाय माथो औ। औ औ नोंगौ नोंथां जेराव आख खायनि हाबा होनो जेराव जों आखाइजों बानायनाय आगजु बा मुवा जेराव बैफोरखौहाय नुनोनो मोनलिया। उम नाथायबा गोदोनि दिनाव आबै आबौमोननि दिनाव बिफोरखौ सोरनो आखाइजोंनो औ। औ औ आथिखालनि मुगायावथ' बेफोरखौ इसिबां जोंनि गोदान मुगायाव। बेफोर रावबो ओ दांलियानो जेराव बिगियानारि मुगाजों ओ दिहुनजानाय गोदान गोदान आगजुफोरखौसो बाहायसै माथो नों थां
औ नोंगौ नोंथां।
औ औ। ओ आथिखालनि बाबै बुंनो थाङोब्लााथ' बेफोरखौ बाहायलियानो बांसिनानो
औ।
औ औ दा ओ बेफोरनिफ्रायबो आरो ओ माखासे आगजुफोर बानायनानै जेराव ओ दैज्लां बोथोराव बयबो बर' सुबुंफ्रानो जेराव ओ हाखर हाला ना सानानै जायो जेराव सेन होनो बेफोरखौ बेदि आथिखालावबो ओ जुदि आखाइजोंनो बानायनानै बो हाथाय बाजार ओ फानहैयोब्ला अब्ला बेफोरनिफ्रायबो रां मोनो नङा होमबा नोंथां।
अ नोंगौ रां मोननो हायो औ।
औ औ। नाथाय एबा आथिखालनि दिनावथ' बयबो बिफोरखौ गारजोबबायानोसै प्रयानो जेराव ओ गुबुन आगजु बा ना साग्रा बेफोरजोंसो ओ आथिखालनि सुबुंफ्रा बेफोरखौ सानानैसो जायो जेरावहायनो आथिखालावथ' बयबो ओ लाइमोनफ्रा खौ नुयो जे गुबुन गुबुन गामियाव बर' सुबुंफ्रा जे कारेन्टफोरजों ना सरट होनो थाङा आथिखालावथ'
औ नंगौ नोंथां
औ औ नाथायबा गोदोनि दिनावथ' औ औ औ नाथाय गोदोनि दिनाव बिफोरबायदि आगजु गैयि समाव बर' सुबुंफ्राथ' गोबां ओ सेन आरि खखा आरि बेफोरबायदिजोंसो ओ ना सानानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बायदि नेमखान्थिफ्रा बा गोदोनि बायदि बेफोरबायदि औवाजों बानायनाय एबा गुबुनारि आगजुफोरजों बानायनाया जोबोद मोजां मोन आ नोंथां नाथाय बेफोरखौ बहा रावबो बाहायलियानो
बाहायलिया औ नंगौ नोंथां।
आथिखानि दिनाव थ' औवाफोरखौ ओ बांसिन हाजोआरि ओनसोलावसो बाहायनायखौ नुनो मोनो माथो नोंथां जेराव ओ बि बिसोरनियाव गोबां न' बां लुयोब्ला गोबां औवा नांगौ जायो अब्ला बिसोरो बिसोरनि न'आव आरो बिसोरो बांसिन औवाजोंसो बानायनायखौ नुयो नोंथां। ओ जोंनियावथ' दा बेफोरबायदि औवाजों बानायनाय न' बेफोरखौ बांसिनानो नुनो मोनलिया।
औ
औ औ दा नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा औवानि सायाव?
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा आगोल आगोलाव जि आगोलाव बुंलांना थांबाय बे नंगौ ओ सैथो जोंबो नुबोदों
औ
ओ ओ गोदोथ' जोङो बिदिनो ओ आबै आबौमोननि ओ जिखिनि नुबोनाय बेफोरबायदिथ' दा जोङो गोबां माने नुनो मोनला आरो बेफोरो माने गैया जालांनो हमबाय आरो
उम
बेफोरो गैया जालांनाय माने जोंहा ओ बेफोरो माने लस आरो गोबां आरो
औ
औ
दानि दिनावथ' बेफोरखौ नुआनो आरो बेराफारसेथिं आबै आबौमोन होनोब्ला जों आथिखालावथ' आबै आबौमोन माने बिसोर रुंसारि जालांबायानो होनजायो बिसोरखौ बांसिनानो नुनो मोनला बिदि गोदोनि सुबुंफोरखौ आथिखालावथ' बा औ आथिखालावथ' मा गोदान गोदान बा आगजुफोरजों बाहायनाय बेफोरखौसो बांसिन ओ बायोना सुबुंफ्रा ओ नाथायबा गोदोनि दिनावबा गावनि आखाइजोंनो बानायनाय बेफोरखौ मोनोमोन आरो
औ नं
औ औ आथिखालावथ' बयबो गोदान मुगानिजोंसो सोलियोना नोंथां रावबोथ' बिदि गावनि आखाइजोंनो बानायला उम
नंगौ
दा नोंथांमोननिथिंसो औवाफोरजों ओ आगसि बा गोदोनि बायदि जेखाइ खबाइ बा संग्रा सान्दिफोर ओ आबै आबौमोन हेबनाय बेफोरखौ नुनो मोनगोन ना मोनला नोंथांमोननिथिंसो
औ नंगौ नोंथां बेफोरबादिखौथ' नुनाया माने जौसेआव माने हो एसह जि बा नैजि बेफोरबायदिल'नो माने दाइनजिफोराथ' माने गैला जों नुलानोखा माने बेफोरखौ आरो बेफोरो जोबोद खम जाबाय माने ओ आबै आबौमोनाथ' आगोलनि मानसिफोराथ' थैजोमनानै थांबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ गोदोनि बायदि बेबादि नुला आरो
ओम दा जोंथिंबो बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौ गैलिआनो नोंथां बांसिनानो
औ औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ जुदि बेसोर थानाय समावबाह'ले मोनोमोन आरो नोंथां जेराव बुं औ जेराव बिसोरो गोदोनि सुबुंफोर जाहैबायना बिसोर ओ थानो हाया बेफोर नुयोब्ला बिसोरो ओ गाव गावनो आखाइजों बानायनो लुबैयो लुबैयो आरो मोन आरो बिसोरो
औ नोंगौ नोंथां
औ दानि दिनावथ' बेफोर गैलिआनो
उम नोंगौ नोंथां
ओ समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला दोन्थ'लायसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां उननि समफोरावहाय मोजां रायज्लायसिगोन नामा नोंथां ना
औ दे दे देह देह